हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों दे नोंथाङा ओ दावबायनाय आयदानि सायाव फंनैसो रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ नोंथाङानो होमबा फंनैसो बुंग्रोदो।
दावबायनायनि सायाव दे बिदि ब्ला दावबाय आयदानि सायाव आं फंनैसो खोथा बुंग्रोनोसै। दावबायनाय होनोबा जोङो दावबाय दावबायनाय होनोबा जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै माने मोनसे बेरायहैनाय आरोखि जेराव थांनानै माने बेरायहैयोबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो। माखासे खोथा मिथिनोबो मोनो बेबायदिनो दावबायहैनानै जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै ओ गोसोखौ गोज जोनाय मोनो। बेफोर गोसोखौ गोजोननाय मोनोबाथाय देहायावबो मोजां जायो। आरो गोबां खोथा गियान आरजिनानैबो लानो हायो जोङो दावबायनानै गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनानै गोबां गोबां जायगा नुनो मोनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे जायगाफोर हाजो हाला दंफां लाइफां उम बिबार लामा सामा हाजो हाला दैमा दैसा बेफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों नुनो हायो। आरो ओ नोंथाङा दावबायफेरबाय नामा? आरो माबायदि जायगाखौ दावबायनो नोंथाङा मोजां मोनो?
ओ दावबायफेर ओ बुङोबा आङो बेफोरबायदिनो खाथि खालायावल' बेफोरबायदि दावबायनो मोनदो ओं गोजान जायगायावहाय बेफोरबादि हानथिलांनो मोनाखै आरो आं सानो ओ जेब्ला सम मिलायो बोथोर मिलायो अब्ला आङो गु-गुबुन हादरावहाय दावबायहैनो सानो आरो बेरायहैनो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि ओनस ओनसोलावहाय बांद्राय बेरायग्रा जायगा बा बेफोरबायदि ओ जेरावहाय जोङो जोंनि गोसोआ ओ मोजां सुदेम जायगायावहाय थानो लुगैयो नङा होमबा? औ बेफोरबायदि जायगायावहाय जों बेफोरबायदा जायगा जोंनाव गैथावना गैया आरो बेरायथावना बा जोंनि गोसोआ एसे मोजां जागोन बा बेफोरबायदि जायगा गैया आरो। बेनिखायनो आं सानो जेब्ला सम मिलायगोन अब्ला आं हादोरावबा गुबुन जायगायावहाय मोजां मोजां ओं पार्क बेरायथावना बेफोरबायदि जायगायावहाय थांनो लुुबैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि ओनसोलाव होनो
दे बुंनो हागोन नोंथां ओ बे-बेरायथावना जायगा होनो अब्ला जोङो ओ शिलंफोराव बेरायथावना मोजां थाजिम जायो शिलंफोरबायदियाव सिक्किमफोर दङ बेफोरबायदि जायगायाव मिथिंगायारि समायना जायगा आरो मिथिंगायारि समायना जायगाफोर होनोबा सिक्किम दङ। जोंहा बे शिलं दङ बेबायदिनो आसामनि सिङावबो जोंहा बि टि आर होननाय जायगायाव जोंहा ओ सरलपारा दङ बेबायदिनो मानास हादोरारि हाग्रामा दङ बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायहैनो हायो आरो।
औ औ।
आरो नोंथाङा माखासे बेरायथावना जायगा मिथिनाय दङब्ला फोरमायनो हागोन नामा? मिथिंगारियै समायना।
समायना जायगा होनोबा जोंनि बे हादोराव आसाम हादोरावहाय जोङो बांद्राय नुवाखै गो-गोजान हादोरावसो जोङो बेफोरबायदि मिथिंगा समायना बेफोरबाय हादोरखौ नुदों आ ओ जोंनि बे ओनसोलाव होननो थाङोबा जोंनि ओनसोलनिफाय बेरायहैनायखौ जोङो नुनो मोनो गोजान गोजान ओ जायगायावहाय। ओस जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि औ नों
मोसौ मोसौरि मोस मोसौरि मोसौरिफोराव बेरायहैयो आसामनि बाहेरायाव थाङोबा जोङो ओ ओ गवाफोराव लैथो सेरफ्रावबो बेरायहैनो हायो दावबायहैनो हायो। अरुणाचल प्रदेश नि ओ गोबां जायगायावबो बेरायहैनो हायो। जों टावांफ्राव बेरायहैनो हायो नाथुमलाफ्राव बेरायनो हायो बेफोरबायदि माखासे मिथिंगायारि समायना जायगाफोराव बेरायहैनो हायो आरो जम्मु काश्मिरफोरावबो बेरायहैनो हायो। मानोना बेयाव बरफनि माखासे मोजां नुथायबो नुनो मोनो आरो बा हामाफोरावबो जेरै राजस्थानफोरावबो बेरायहैनो हायो बेयाव बालाहामा दं बेफोरनि नुथाइखौ जोङो दावबायहैनो हायो। आरो गोदान दिल्लीफोरावबो जोङो दावबायहैनानै माखासे जारिमिनारि माखासे गोदोनि जारिमिनारि माखासे गायसंलांनाय जायगाफोरखौ जों नायहैनो हायो ओ जेरै ताजमहल। फोरखौ जोङो गोदान दिल्लीयाव ओ थांनानै नाहैनो हायो। आरो बेबायदिनो ओ आसामावबो बेरायथावना जायगाफोर दं आरो दावबायथावना जायगाफोर दङ जेरै ओ गुवाहाटिफोराव गुवाहाटि नोगोरमाफोरावबो बेरायहैनो हायो बेनि सिङावबो माखासे जारिमिनारि जायगाफोराव जोङो बेरायहैनानै माने गियान आरजिनो हायो आरो। ओ सरायदेवफ्राव बेरायहैनो हायो। बेबायदिनो डिमापुरनि बायखोन्दा नोगोरखौबो नायहैनो हायो जाय बर'फोरनि मोनसे बायखोन्दा नोगो नोगोरमोन डिमापुर नोगोरा बेफोरावबो थांनानै बेफोरावबो जायगा दावबायनाय बायदि थांनानै ओ बेफोरखौ नायनानै गियान आरजिबोनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै मि मिथिनो होनो थिबोनो हायो बेयो माने बे जायगायाव माबाय बियो ओ नै दंमाने माखासे ओ बिदिन्थि हिसाबै माखासे गोजाम अन्थाइ दानख'नायफोरबायदिफोर थायो आरो बेफोरखौ दावबायहैनायनि गेजेरजों जोङो नायनानै लानो हायो। नोंथाङा दाबायदियाव ओ दावबायनो थाखाय माने फ्रि थिकेट मोनोब्ला अबे जायगायाव नोंथाङा दावबायहैगोन?
ओ आङो बेफोरबायदि बेरायनो खाबु मोनोबा ओ ओ दुबाइ बा बेफोरबायदिनो ओ जोंनि बर'निनो मोनसे दिल्लीयावबो जोङो बर'नि हारिमु देखायबाय थायो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
ओ बे दिल्लीयावबो थांनो गोसो जायो। जोंनि बर' हारिनि बा दामनाय देनाय बेफोरबायदिनो मुसुर ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरावबो आङो सानो थांनो नाथाय थांनो हाया आरो ओ बिदि दावबायलांनो होनोबा जोंनि ओ जोंनिफायथ' ओजो जोङो जोबोद बेरायनो लुगैयो नाथाय जोंनि जोंनि खाबु मोनैनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि बेरायनो जाया आरो
गोलोम बोथोरनि बन्द'फोरावबो बेरायहैजायो औ
औ आं आङो बांद्राय बेरायनायनि ओ गोजान गोजान हादोदनि बेरायथावना जायगाफोरखौ मिथिंगारिफोरखौ आं बांद्राय मिन्थिया मानो होनोबा आङो न'निफ्राय बांद्राय ओंखारनो मोना बा बेफोरबायदि बेरायनो मोन ना बिनिखायनो आङो नामफोरखौ बा मुंफोरखौ बारा मिथिनो मोननाय जायो आरो
आङो माखासे जायगाफोरनि नाम खिथानो हागोन नोंथांनो ओ गुबुन हादोराव बेरायथावना जायगाफोर बेफोर ओ आइसलेण्ड होननाय आइस लेन होननाय जायगा ब बरफजों साग्लोबनाय माखासे समायना नुथायफोरखौ ओ नुनो हायो बेनि अनगायैबो माखासे हादोरफोर दं जेरै ग्रिनलेण्ड होननाय बेफोराव जों गोबां समायना रमायना हाजो हालाफोर नुथाय नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जा जापानफोर जापाना मोनसे दिप गोबां नालाय बे दिप गोबाङावबो ओ लैथो लैथोमाखौ जोथा नुनो हायो जोङो थांनानै माखासे हाजो हाला लैथो लै जोंमाफोरख खौ जोङो नुनो हायो आरो आमेरिका जथुम हादोर बेफोरावबो थांनानै जोङो ओ माखासे नुथायफोरखौ नुनो हा दा नुनो हायो आरो बेफोराव दावबायहैनानै। माखासे टेक्न'ल'जिनि ओ गिदिर गिदिर सिटि दङ बेफ फोराव निउयर्क होननाय सिटि बेफोरखौ निउयर्क होननाय नोगोरमा बेफोरखौ जोङो नायहैनो हायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो ओ मिरु ओनसोलावबो दावबायहैनो हायो जाय खोला मिरु आरो सा मिरु बेफोराव ओ बरफजों स साग्लोबनाय बेफोराव दावबायहैयोबा मोनसे ओ एडभेनसार एडभेनसार आरोखि बेफोरबायदि जायगायाव दावबायहैयोबा आरो बालाहामा जायगायावबो दावबायहैनो हायो जेरै डुबाइ डुबाइफ्रावबो जों थांनानै साउदि रुबियाफ्राव थांनानै जोङो थुवा लामाफ्राव दावबायहैनो हायो बेफोरबायदि जायगाफोराव आरो नोंथाङा ओ दावबायनायनि सोमोन्दै आरो माखासे खोथा बुंबावनो ना?
ओ बेफोर औ नोंथाङा बेरायखांबाय जानांगौ ओंखायनो नोंथाङा जोबोद मोजां मिथियो।
ओ बेरायनाया आंबो आसाम आसामावनो बेरायबाय जेनेबा ओ मालिथान होननाय जायगाफ्राव थांबाय ओरैजाय ओ धुब्रिनि बरडार जायो ओ धुब्रि ओ धेमाजि धेमाजि बरदार जायो अरुणाच दरलाव गोग्लैयो आरो बे बालिथान होननाया जेराव ओ मोनसे मन्दिर दं मालि थान होननाय बे धेमाजिनि बरडार गोलैयो आरो अरुणाचलजों धेमाजि ओ अरूणाचलजों धेमाजि डिस्ट्रक आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिकनि बे बर्डाराव दं आरो मालिथान होननाय जायग या बेयाव मोनसे मन्दिर दं माने ओ मोनसे फोथायनाय दं माने बे मालिथान होननाय जायगायाव आं दावबायहैबाय आरो उम बे मालिथान होननाय जायगायाव श्री कृष्ण श्री कृष्णआ जेब्ला ओ रूग रुग्मिनिखौ उम लां माने खावनानै लांदोंमोन आरोखि ना फिसौला उल अब्ला बेयाव ओ रुगमिनिखौ जेब्ला लांदोंमोन आरोखि खावनानै अब्ला बे जायगायाव थाहैथ'दोंमोन आरो श्री कृष्णजों रुग्मिनिजों बे जायगायाव माने खावना फैफिननाय समाव लानानै फैफिननाय समाव बेयाव थाहैथ'दोंमोन आरो ओमफ्राय बे जायगायाव थाहैथ'नाया थाय ओ श्री कृष्णजों रुगमिनिजों थाहैथ'नायखाय ओ पार्बतिया माने बेयाव अबथार लानानै। फैदों आरोखि बिबार बिबार गायनानै श्री कृष्ण रूगमनिखौ बरायदों आरोखि बे जायगायाव बेनि थाखाय, ओ बे बेनि थाखायनो सासे बिबार बिबार बागान मोनसे बानायनायनि थाखायनो बे जायगायाव ओ बे जायगानि नामा मालिथान मालिथान नाम थादों आरो, माने पारबथिखौ मालिनि नामजों कृष्णआ गाबज्रिदों आरो मानो होनबा बिबार बागानखौ मालिया जोथोन लाखियो नालाय बिबार बागान जोथोन लाखिग्रा बायदि बिबार गायनानै। बियो बि-बिसोरखौ बरायदोंमोन नालाय बेनिखायनो बे जायगानि नामा ओम मालिथान थादों आरो।
अ' नोंथांजों। ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा।
औ दे एसेयावनो जोंनि दिनैनि बे दावबायनाय आयदानि सायाव। सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै खोमा दे।
औ औ नोंथां थारैनो।